औ हेलौ औ खोनाबाय
औ मा खालामदों आसोल
ओरैनो दंङो नोंथां
आतसा
औ
बिदिबा जों सावरायनायखौ जागायनोसै लासैनो नोंथांङा मा टपिकनि सायाव रायलायनो गोसो जादों
आंथ' दायो बिदिनो बिफां लाइफां गैयाब्ला माबायदि जेंना सोमजिगोन बेनि बागै
आरो बिफां लाइफां थाफा माबायदि मोजां जायो बेफोरखौ ना दे फार्स्टआव आं एसे बुंग्रोनोसै
औ
बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ एबा बे संसाराव थानाय समाव नांगौथिया बिराद माने इम्परटेन्ट एबा नांगौथि आरोना गोथार औ
मानो होनोब्ला जों हां लानायाबो अक्सिजेन जायखौ जों बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोनो।
औ
बेजोंफ्राय मोने हां लानो थाखाय आरो जोंनि गरम बेफोरखौ एसे फुलाव एबा थान्दा खालामनो बिफां लाइफां नङाबा जाया। आरो बिफां लाइ फां गैयाबा जोंनि थासारिया गाज्रि जालाङो।
औ औ
जों नायोबा गरमाथ' बारायखायो बेथ' थिग था आरो बेजों लोगोसे हा खुरनाय माबाफोराव दै दैबाना जानायफ्रा बांसिनानो खाथियाव दंफां लाइफां गैयाबा जायो आरोना नांगौखौ एसे खोन्थाहरबावदो
औ बिफां लाइफाङाव जेरै जोङो मा मा नांगौ ना माने ओ बिफां लाइफांखौ जोङो रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो मा ओ बेखौ दानफायनायखौ बन्द' खालामांगौ आरो ना आरो बिजों लोगोसे बेखौ दानफायनानै जोङो मा बिदिनो आबाद मावनाय बिजों लोगोसे मा दारिमोन गायसननाय इन्डास्ट्रि बायदिसिनााव गायसननायखौ जोङो मा खम खालामनांगौ आरोना जुदि जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो थाखाय गोबां खस्थ' मोनगोन जेरै जोङो बिफांनिफ्रायथ' जों अक्सिजेनखौ लायो आरो बिसोरो जोंनिफ्राय खान दामसेबो लायो नङा होमबा बिदिनो सोलाय सोल' बिसोर गैयाबा जों थांनानै थानो हाया जों गयाबा बिसोर थांनानै थानो हाया आरोना आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां मदद मो नो जेरै फिथाइ सामथायाइ नांगौखौ बियो जोंनो होयो जोंनि लागै सायाखौ होयो। दाथ' बिदुं गोबां दुंहावांगासिनो दङ नाथाय बिसोर गैयाबा मा जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन आरो ना आरो बिदिनो लोगोसेबा जोंनि नांगौथियावहाय बिदिनो न' बान्लुनायावहाय बा थाब था बायदि बायदि रोखोमनि जोंनो होयो आरोना आरो नोंथाङा बिफां लाइफांनि बागै आरोबाव फंनैसो खोन्थाबावदो
होमबा आं दा जों मिथिगौ बिफां लाइफांखौ माने दानफायनाय एबा हाफायनाया बां बांनिफ्राय बांसिन जाबाय दा मोजाङै नायो थाङोबा जों बिफां लाइफांखौ दानफैनांगौआबो जायो मानो होनबा जों नांगौनि खामानियावसो बाहायो दा बेखौ नोजोर नायनानै बिफां लाइफांखौ माबायदि वेयाव एबा माबायदियै जों जों जोंनि नांगौआव बाहायनांगौ आरो ओइ बेराफारसे जों जोंनि उननि था खायबो दोननांगौ आरोोना मेन खोथाया बेसो जों बिफां लाइफांखौ दामफायथारलि होननानैबो जाखाया जों मिथिखागौ मानो होनोबा जोंनि न' लुनाय आरो बायदि बायदि खामानि जेनबा जों बिफांखौ बहाय बहा बानायो जोंनि बिसनाफ्राव बानायो आरो चेयार टेबोल बायदि बायदि मेरला रोखोमावहाय जों बाहायनाय जायो आरोना आरो जों बेखौबो मिथिखागौ बुहुम एबा बे वर्लआथ' जोंना बे दथ' जोंना फिसा बानबावसो दा बेखौ इ बोसोर खोनायोबा जों नुनो मोनाखि बिफां लाइफाङा बे सना रुफाखौ मोननो हागौ इउनिभार्सआव बे स्टारफ्रावहाय हाथरखिफ्राव नाथाय बिथांखौ मोना आरो ना
ओ
दा बेखौहाय जों मोजाङै बे नांगौखिनिखौ बा हाफायनानै आरो जों बांसिन ना हाफनायाथ' हाायखायो जों मिथिखागौ दा जों गायनाय गायनायखौ एसे मोजाङै नोजोर लायनानै गायनांगौ आरोना
औ नंगौ नंगौ
औ दा नों बिनि सायाव माबाफोर दंबावो लोगोसेल' बुंनो हासिगोन
औ नोंथाङाथ' होनबाय जाहैबाय दा आरो गायबावनांगौ बेफोरखौ आरो बिदिनो बिफां लाइफांखौ जोङो मा बिजोंबो मा फालांगि खालामनो हायो आर ना बिदिनो जोंनि लागै गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा जेरैमा जोङो बेनि जुदि न'खरफ्राव जुदि थाखा फैसा एबा रां रुफानि जुदि प्रब्लेम माने बा जेंना सोमजिदोंबा माने जुदि गावनि हायावनो जुदि दंखानाय बिदिनो बिफां लाइफां दङबा मा बेखौ हाब फायनानैहाय नांगौ खिनिखौ न'आव बाहायनायजों लोगोसे मा बिदिनो दैथायहरनाय एबा मा फालांगि खालामनो हायो आरो ना
ओम
बेनिफ्राय गुबुन सासेनो फानहरनाय आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनाय आरो बिजों लोगोसे बेखौ फानहैनाय बे लोगोसे मा बिदिनो रां रुफा मोननानै मा नांगौथिखौ बुथुमना लानो हायो आरो ना
ओम
बे लोगोसे जाय जायगायाव लांगोन आरो बे जायगायाव लांनानै मानिहायबा बेजोंहाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि सियार टेबोल बेरेनसि ओ बिदिनो उन्दुग्रा सफा उन्दग्रा बिदिनो जिरायग्रा सफा आरो उन्दुग्रा बिसिना बिसिनाफोर बानायनो हागोन आरो ना हायो बिदिनो थुरियाव सुनानै बायदि बायदि रोखोमनि बानायनो हायो आरो ना बिदिनो खोरखि दरजा बायदि बायदि डिजाइन होनानै माने आगर होनानैहाय बिदिनो बानायनो ह हायो आरोना आरो बेखौ फाननायजों लोगोसे मा गोबां रां खामायनो हायो आरो बिजों लोगोसे मा सिगांनि समायावथ' मा मोसौ गारियावहाय मा दंफांनिजों दंफांजों बाहायनाय जायोमोन आरोना मानो होना बै समावहाय बिदिनो गारि मथरा गैयामोन जाहैबाय मोसौ गारिजोंनो होनांगौ जायोमोन आरो ना माल माथा थिखोनो थाखाय आइजें आयला थिखोनो थाखाय बे समायावहाय मा ओ बिफां लाइफांखौनो बा हाफायनानै बिजोंनो गारि मथर खालामोमोन आरो ना मोसौ गारि बायदिसिना थेला गारि बायदि बायदि रोखोमनि आरो साखायाबो सिगांनिया दंफांनि जा योमोन आरोना।
उम
बेजोंनो बानायनानै मा बिदिनो थांलाय फैलायनि राहाखौ मा दिहुनना लानो हायोमोन। आरो दानि समाव नायोबाथ' जोङो ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो ओ गारि मथर बिदिनो लहा बायदिसिनानि बानायनो हासै आरोना
औ औ
ओ बिजों लोगोसे ओ फिफां लाइफांजों बायदि बायदि रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो हायो आरोना बेखौ फाननानैहाय। आरो नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो खोनथाबावदो।
औ दा नों होननाय बायदिनो बिराद बेफार फालांगि आरो बेजोंनो हान्टा मेला खालामो आरो ना
औ औ
जोंनि न'खरखौ जौगाहोनो थाखायबो खामानि होयो।
औ औ औ
नायोबा
औ
बेरा फारसेजों दा मेइन खोथाया सास्टेनबोल डेभेलपमेन्ट। जों डेभेलपमेन्टखौबो नांगौ जौगानायखौबो नांगौ नाथाय जोंनि खहा खालामनाया खम जानांगौ आरोना। दा मोजाङै साननानै रायलायोबा जों दंफां लाइफांखौहाय जों ओ गायनांगौ। गायनायखौहाय जों बांसिनै खालामनो नाजानांगौ आरोना। मानो होनब्ला जों आथिखालाव नायोब्ला गायनाया बिराद खम जाथारबाय।
औ नोंगौ।
जोङो गोदान गोदान केमपेइन एबा गोदान गोदान प्रजेक्टसफोर बानायनांगौ बि दंफां लाइफांनि थाखाय आलदायै। बेखौ नोजोर नायनानै गोबाव सम एबा जोंनि फैगौ इयुन जोलैनि था खाय दोननो बेफोरखौहाय आरोना। दा बेबायदिनो गोबां बुस्थु दं ओ जोंनि हाफ्राव आरो जोंनि नांगौनि समाव जों उफाय गैयियाव दानफायनांगौबो जायो सम सम नाथाय गायफिननांगौवा जोंनि मेइन जायो आरो जानांगौ आरोना।
नंगौ नंगौ।
औ। दा जों नों-नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावनो गोसो दं नामा?
नोंथाङाखौथ' नोंथाङानो जानागिखिनिखौ होनखाबाय आरो बेनो लोगोसेबा बिदिनो आबाद मावनाय समायाव मा जोंनोहाय साया नांगौ नांगौ जायो नङा होमबा बिदिनो जिरायनानै थानो थाखाय मानो होनोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर ओ बिदिनो सान्दुंनि बा बिदुंनि दुंनाया गोबां नङा होमबा बे समयावहायबा मा जों हाय बिदि आबादफोर मावदोंबाबो मा दसे सम जिरायनो थाखाय जोङो साया नांगौ अब्ला बिफां लाइफां दङ'बा मा इयाव थांनानै जों मा साया एबा थान्दा बार गुसुखौ जों लाहैनो हायो आरो ना नङा होमबा?
औ
आरो बिजों लोगोसे मा जों बिनिफ्राय सहायथि माने ओ गोजोननायखौ जोङो बिनिफ्राय मोननो हायो आरोना।
औ
बेजों लोगोसे ओ जुदि दैबाना बायदिसिना जायोबा मा बिफां लाइफां जुदि थायोबा मा जों बिनिफ्राय रैखाथिखौ मोनो जेरै हमनानै लायोबा बिदिनो बिफां लाइफाङाथ' गावनि रोदाजों हाखौ गोरा खाथुमनानै लायो नङा होमबा
औ
जाहाथे बिनि दैनि नारथायखौ बिसोरो खम खालामनो हानाय बायदि बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो मा होननांगौ बिदिखौ बिदि दै खाथिफ्राव जोङो' न' बाय बायदिसिना लुना थाइफां जुदि बिफां लाइफां थायोबा मा जोङो रैखाथिखौ मोननो हायो आरोना मानो होनोबा दैनि नारथाया खम जायो मानोना होनोबा बिफां लाइफाङा गावनि रोदाजों हाखौ गोरा खालामनानैहाय मा दैनि खुरखानायखौ खम खालामो थिग बेबायदिनो मा जों बेनिबा रैखाथि खालाम
गय अ गयलायनो औवा औवा बागान ना औवाफोरखौ जों गायो आरोना दै खाथियाव मानो होनबा औवाया जोंना थाब देरो आरो बिनि रोदाफ्रा बिराद गोरा जायो गोलाव जायो दैखौहाय लाखिनो बा होबथानो था खाय वान अफ दा साबसिन एबा मोजांसिन होन होनोबा जों दै खुरखानायाव बासायग्रा होनबा जों औवायानो मानोे बेखौ बेनि थाखायनो जों गायनाय जायो बेखौहाय दैनि सेर‌ सेर दैनि जिं जिं ना दा बेजों बेखौनो नोजोर नायनानै जोंनि मेन खामानिखौ एसे गोसोखांनानै फोजोबनोसै जोंनि मेन खामानिया जाहै- बाय जों नांगौखिनिखौल' जों दानस' नानै एबा दानफायनानै बाहायनांगौ आरो जोंनि बे थासान्दियाव बेसेबां हायो जों गायनांगौ गायनायजों लोगोसे गायनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानांगौ जोथोन लानायजों देरहोनांगौ होनबा जों रायज्लायनायखौ बेहायनो दोनथ'नोसै
औ औ
औ